खुलुमबाय नोंथां।
उम नोंथाङा आंनि रावखौ खोनानो मोनदों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय।
औ। ओ गोजान बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय गिबियावनो।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय।
औ नोंथाङा ओ सम दङमोनब्ला नोंथांजों एसे सावरायगौमोन।
औ-औ दङ नोंथां सावरायजागोन।
नोंथां जोङो दायो ओ जाग्रा ओंख्रिनि सायाव सावरायदोनि नामा?
औ औ दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि।
औ नंगौ थारैनो ओ ओ जोङो बर'फोरानो बांसिन मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ हागोन नोंथां जोंनाथ' ओ ओंखाम ओ जेन'बा ओ बर'नि दोरोङारि बुङोब्ला जोंनाहाय बेयाव नारजिजों अमा। बेखौ खोनानो मोनो बेनिफ्राय सबायजों साम' बेखौ खोनानो मोनो। बेनिफ्राय ओ अनला ओंख्रिजों दाउ बेदर नङाब्ला अनला ओंख्रिजों ओ औवा मेवाइ। बेखौ खोनानो मोनो बिबदिनो आङो ओ औ अनला ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायना होनोसै।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा ओंख्रिनि मुं फोरखौ खोन्थानाय लोगो लोगोनो बिराद गोथाव जायोबादि मोनदों माने। टेस्टि आंबो मोनजाखांबाय माने।
औ थारैनो नोंथां। ओ गोथाव जायो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया ओ बे मोनथामानो मेन गाहाय जायो आरो ना नों थां ओ बिब्दिनो आङो दा ओ नोंथांनिसिम फोरमायनो सा सान्दोंदि ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जे ओ अनला खारि बेखौ जोङो माबायदि संनाय जायो बेखौ आङो मिथिनाय ओ आं जा मोनथियो बेखौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनिसिम।
फोरमाया लागोन।
ओ ओ फार्स्टआवनो जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो ओ माइरं नांगौ। माइरंखौ जोङो ओ नांगौ बिबांनि बा नांगौ जखानि जोङो माइरंखौ ओ फिलाखा एबा जायखि जाया आइजेंआवहाय लानानै जों बेखौ सुनानै दसे समनि थाखाय बेखौ जोङो दैजों सोमनानै दोननांगौ जायो ओ बिदिनो ओ जि मिनिटसो बा नैजि ओ मिनिटसो जों बेखौ ओ सोमनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां जाहा थे माइरंआ बेयो गुरै जायो बेखौ ओ मानोना जोङो माइरंखौ जोङो देनांगौ जायोबा बेखौ गुन्द्रै एबा ओ अन गुन्दै महरै जोङो मोनहोनो नांगौ जायो। ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय बेनिखायनो जोङो बे खौ सोमना दोननायनि उनावहाय ओ जेब्ला ओ जि मिनिट बा नैजि मिनिट जागोन अब्ला हाय जों बेखौ बोखांनानै लाना थांनानै मोनसे आयजेंआव लाना थांनानै जोङो बेखौ ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो दिंखिजों बा ओ उवालजों सौनाय नुयोमोन। बेखौ ओ अन गुन्दै महराव खालामनाय नुयोमोन नाथाय आं दानि जुगाव नुनो मोनदों मा ओ जोंनावहाय औ ग्रेन्डार मेचन जोंनाहाय मेचिन ओंखारबाय। बे ग्रेन्दार मिस थोंजों जोङो ओ बिखौ देनानै लानाय बास ओ सौनानै लानाय नुनो मोनसै ओ बिदिनो फार्स्टआव जोङो बेखौ सौना लाबाय। औ बेनिफ्राय जोङो
ओ
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां ओ खायफा खायफानि न'खराव दिंखि दङ नाथाय उवालखौ जोङो नुनो मोनलिया। गोबाङानो बांसिनानो जोङो उवालखौ नुनो मोनलिया नाथाय खायफा खायफानाव दङ जानो हागौ नाथ थाय जों नुनो मोनलिया आरो
औ
ओ बिब्दिनो जोङो अन गुन्दै ओ जेब्ला खालामना लागोन अब्ला जोंनो खारैबो नांगौ नङा होमबा? ओ खारैखौथ' जोङो थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय जायो बा थालिर बिफांनि मादानिफ्राय जोङो मोननाय जायो। बेखौ जोङो फास्तआवनो ओ थालिरखौ बा थालिर बिफांखौ नङाबा थालिरनि मादाखौ जोङो दाननानै सान्दुंआव फोरानना लानाय जायो जेब्ला बे थालिर ओ बि थालिर मादाया रानगोन अब्ला जों बेखौ सावनानै ओ सेवहांगार बा हांगार महरै जों बेखौ ओ बाहायनानै लानाय जायो बेनिफ्राय बेखौ जोङो मोजाङैहाय सालिनानै बे गुन्दैखौ जोङो ओ फार्स्टावनो ओ दैजों ओ सोमनानै बा ओ माबानानै बेखौ सोमना दोननानै ओ बेखौ ओ जायखिजाया खरखा बा ओ जायखिजाया खुरै बेजों जोङो ओ सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे नङाबाराथाय जों बेखौ हैैस्रिजों बिदिनो सोमनानै दै होनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला बै दैया बेजों ओ हांगारजों जों सोरख खिनानै गोलैलाङो सिङावहाय ओ माने गाहायावहाय जोङो औ खारै महर मोनो बे गाहायाव ओग गोलै लांनायखौ जेनोबा जों खुर ओ जेनोबा गिलास नंङाबा माबाफोरा बिदिनो दोन्नानै बेखौ सरनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो जेब्लायो ओ दै महर गोलैगोन ओ बेयो खारै महर मोनो। बे खारैखौ जोङो माने ओ बे अनला ओंख्रियाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां।
अ नोंथां
औ जेब्ला ओ बेयो ओ खारै महर मोनो बे खारैखौ जों लानानै बै अन गुन्दैजों जोङो ओ संनो थाखाय संनो थाखाय जोङो साराय गंसे लानाय जायो ओ साराय गंसे लानानै जों अरदाबाव ओ अर होनानै जों बेयाव जान्थियाव सारायखौ दोननानैहाय ओ दै होनानै लानाय जायो फार्स्टआवनो ओ दै होखांनायनि उनावहाय जेब्ला दैया ओ गोदौगोन बा ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्लाहाय जोङो मा खालामनांगौ बे अन गुन्दैखौ एसे एसे आखाइजों सारस्रिनानै होनांगौ जायो आर दोरना नोंथां ओ बिब्दिनो सास्रिखांनायनि उनावहाय जोङो बे अनला ओंख्रिजों जेब्ला जोङो ओ दाउ बेदर नङाब्लाथाय जोङो औवा मेवाइ होनो ओ जेन'बा आङो ओ औवा मेवाइखौनो बुंनोसै नोंथां ओ जेन'बा औवा मेवायदो संफानो थाखाय जोङो औवा मेवाय खौबो जोङो औवानि फिसा खिलिनाय गाजा जों बेखौसो लाबनांगोन ओ लाबोनानै जों बेखौ दसे समनि थाखाय बिनि बिगुरखौ बा बिनि ओ औवानि बिगुरखौ जों जिरनानै दैयाव सोमनांगोन ओ माने जोङो दैयाव सोमाबाथाय बेयो बार हाबबाथाय गोखा जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
बेनिखायनो गोखा जाया जाहाथे बेखायनो जों दैयाव दसे सम सोमना दोनो। सोमखांनायनि उनावहाय जों बेखौ ओ लेमनानै बा हानानै जों बेखौ ओ साराय गंसेजों जोङो बेख खौ ओ एवफ्रानानै लानाय जायोबा नांगौ बिबांनि एवनाय लानाय जायो। एवनानै बेनिफ्राय बे एवखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ मस्ला आरि बायदि होयो नङा होमबा नों हा जेरैहाय जोंना हायजें, सामब्राम ओ सामब्राम गोजा बेखौ होनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो होखांनानै मोजां एवना लानानै जोङो बै जेब्ला दै गोदौनायावहाय जोंनाहाय खारै होनांगौ जायो खारै होबासो जोंना अनला ओंख्रि जागोन नङा होमबा नों ना ओ बेनिखायनो जोङो खारै खौ होखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ मोजाङै जिथिया मोननो टाइम जायो अब्लाहाय जोङो बे औवा मेवाइखौ बेयाव गारस'नानै होनाय जायो। एवनानै दोननाय औवा मेवाइखौ जोङो बेवहाय ओ होनाय जायो आरो ना लासै हैनो बे होखांनायनि उनावहाय जोङो सागंजों खनसेहाय मोजाङैहाय सानानै होनांगौ जायो। जाहाथे बै अनना ओंख्रै गारसननाया बेयाव गथा जानानै थाया गथा जाबाथ' जोंना बे अन गुन्दैखौसो मोनजागोन नङा होमबा नों नोंथां मोजाङैहाय मोनजानाय नङा बेनिखायनो ओ बेनिफ्राय दसे सम ओ दोननानै हाय जोङो ओ जानोसै टाइमावहाय जों बेखौ ओ बोखांनानै बा अदाबनिफ्राय बोखांनानै जानाय जायो बेनिफ्राय बे ओ अनला ओंख्रिखौनो जोंनाहाय सानसे थानानै जायोबाथाय बेयो गोथावसिनसो जा मोनजानाय जायो आरोना नों
अ नंगौ नोंथां।
ओ बिब्दिनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनियाहाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रियावथ' सबबायजों ओ साम'जोंबो जा गोलैयो सबायाइजों दाउजोंबो ओ बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ नोंथां थारैनो फोरमायनो हागोन आङो नोंथां ओ साम' ओंख्रि आरो साम'जों आरो सबायजों जोबोर गोथाव जायो आरो दाउजों आरो साम'जों जोबोद ओ दाउजों आरो ओ सबायजों औ बिराद गोथाव जायो माने बुंनायावनो माने गोथाव बायदिखा।
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ।
औ माने बे ओंख्रिया बर'निबो जि आइ टेक मोननो हाबाय। ओ आरो ओ आं फोरमायनोसै साम'खौ माबायदि ओ साम'जों सबायजों माबायदि सङो एसे फोरमायना होलांनोसै। जोङो साम' ओंख्रि संनो थाखायथ' जोङो साम'खौसो नांग्रोगौ जाहैबाय। सबायजों साम'जों संनो थाखाय जों गिबियावनो साम'खौ जों ओ दंग' एबा ओ फुख्रिनिफ्राय एबा हाथाय बाजारनिफ्रायथ' लाबोग्रोनांबायना आरो बे साम' खौ जोङो सानसेयावनो जाजाया बेखौ जों सोमनानै दोनग्रोनांगोन ओ सोमनानै
सानथामनि थाखाय बिदि सोमनानै दोननांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां ओ जाहाथे ओ मैलाफोरा ओंखारो नङा होमबा?
बिनि जानाय ओ आदारफ्रा
औ नोंगौ थारैनो ओ बिदिनो सोमना दोननानै जोङो बिनि ओ दाखोनखौ गारनांगोन। माने बाख्ला थायो नालाय बेयाव।
औ बिनि सालाय एबा दाख खोनखौ जों
औ औ नोंथां आरो बेखौ जोङो गार उनाव जों इनि खिथुखौ जों दानस'नानै दोन होनाय जायो औ।
औ।
औ नंगौ थारैनो नोंथां। आरो जों बेखौ खारजि बा लेबु बेजों दैजों सोमबेय सोमनानै दोनथ'नांबाय आरोबाव आरो दोननायनि उनाव जोङो ओ साम'खौ ओ संख्रि होनानै हुनाय हुनांगौ जायो। नोंथाङा नोंथांमोननाव बिदि खालामो ना खालामा? जे सामजों संख्रिजों औ ओं जाहाथे मैलाया खारो ओ गोबां मैला थायोना बेयाव
थारैनो नोंथां
आरो जोङो ओ बेखौ हुग्रोजोबना लानायनि उनाव जोङो साफा सामखौ सुबाय सुनानै जोङो बेखौ ओ सबायजों संनो थाखाय ओ एसे एवफ्रामग्रोनानै लानाय जाबाय आरो एवफ्रां ओ आरो सबायखौबो जोङो एसे सोमनानै लानांगौ जायो जाहाथे गुरै जायो
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां।
आरो साम'खौ एवफ्रांखांनानै आरो बोखांना दोनथ'बाय बिनि उनावहाय जोङो ओ सबाय खौबाय एवफ्रामबाय आरो साम' आरो सबाय संनो थाखाय जोंनो ओ नार्जिनि गोनांथि नङाबाथाय नारजिजों ओ अ स निमा हो जोंनो खारैनि गोनांथि जों सबायजों साम'जों खारैजों संनो हायो आरोना ओ नङाबाथाय खारै नङाबा सब बाया जोंना थावजों गेब्लेनो नागिरा गोरा गोरा थायो जोंना थावजोंबाथाय औ औ गथा जानानै थायो ओ बिदिनो जोङो ओ सबायखौ एफ्रानग्रोना लाबाय लानानै जोङो बेयाव ओ खारै होनानैहाय ओ लानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो जा म मस्ला दङ जेरै ओ दुन्दिया मस्ला जिरा मस्ला ओ बिदिनो ओ बानलु मस्ला औ खौ होनानै लानाय जायो होनायनि उनाव जोङो औ सामब्राम गुफुरफोरखौ आरो दै होनाय जायो जेब्ला दैया ओ होनायनि उनाव गोदौवो अब्ला जोङो साम'खौ गारसननानै होनाय जायो माने बेयाव जोङो दायो जोंनि न'खराव बिदि आरोना ओ साम' होयोब्लाथाय जोङो सागंखौ साया मानो होनबा जोंना सागं ओ साम' खौखांनानै जों सागंखौ साना होयोब्लाथाय जोंना साम'आ बायख्रुबजोबगोन अब्लानिया जानायावबो थाव नाय नङा ना नोंथां बेनिखायनो सागंखौ सानाय जाया सबायाव बिदिनो गोदौखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओंख्रि महर मोननाय जायो ओ औ नोंथाङा दानिनो बुंलांखाबाय खारैखौ माबायदि बानायो आङो बेखौ बुंलाय लायला
औ नंगौ थारैनो
औ बयबोथ' मिनथिखागौ जोङो खारैखौ थालिरजों ओ बानायो होननानै
औ औ
औ जोंहाबो ओ बाजारफोरनिफ्रायबो मोनो सदा सदा मोनो जोंना औ बेखौ खोनानो मोनदों फिथाइ सामथाइ बायदिफोरजोंसो बानायनाय बियो खारै महर मोनो होननानै
औ-औ
औ ओ बेखौ आरो बेखौ बाहायोबा आरो जोंनि ओंख्रिया बारा गोथाव जाया होननानै
औ माने जोंना मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाया आलदा जायो नङा होमबा नोंथां औ गोथावै जासिनो औ
औ जोंनिया समाबो जानानै फैबाय आरो